हेलौ।
औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दङ।
अ होमबा दसे सम राय्लायनोसै होनबा नोंथां।
औ औ।
ओ जेनेबा मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि सोमोन्दै बा। ओ मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै रायलायनोसै आरो।
औ औ जागोन दे।
औ मैगं थाइगं जेनेबा मैगं। थाइगं होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायहाय बर'फ्रा माने। ओ खोब ओ जोङो गोबां माने बेबादिनो जेनेबा। मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै। गोबां जों जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेबादिनो हाग्रायावथ' गोबां रोखोमनि मैगं मोनोमोन गोदो गोदाय। आरो खोब बर' आइजोफ्रा माने हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै। गोबां मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै माने ओंख्रि संनानै जाहोनायखौ जों ओ नुनो मोनोमोन आरो। नंगौ थारैनो गोदो गोदाय जेनेबा मैगं थाइगंखौ जोङो हाग्रानिफ्रायनो मोननानै माखासे जोङो बि भिटामिन बा जोङो खोब जों बे हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगंखौ जानानै जोङो जोबोद ओ देहाफोरखौ थाजिम मोनोमोन बा मोजां मोनोमोन आरो गोबां बोसोरहालागै जों जोरनायखौबो ओ गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा नोंथां।
औ औ।
औ आरो बेबायदिनो जेनेबा जोङो मैगं थाइगंखौ जोङो जेरै हाग्रायाव मोननाय जेनेबा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो जेरै दिंखिया, लाफा सायख', जेनेबा मैद्रु आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ खिफि बेन्दों आरो बेबायदिनो जेनेबा गोबां ओ जेनेबा मैगं थाइगंखौ जोङो ओ मोननानै जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जेनेबा हाग्रानि हाग्रायाबो मोननाय जेनेबा थास' बेबाददिनो थास' आथिं बेखौबो जोङो मोनो। आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जोङो गोदो गोदायहाय जों जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव जों नायोब्ला मैगं थाइगंनि बेलायाव गोबां बर'फोरा माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसिगोन जेनेबा दैज्लाङावनो जा मेसेङावनो जा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै माने जोङो ओ न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै जोङो माने ओ माखासे ओ मैगं थाइगंखौ जोङो जानायनि अनगायैबो माखासे बेफार फालांगिनि सायाव लांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बेबादिनो जेनेबा ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ फ्राय जेनेबा खायसे जोङो माखासे जों मैगं थाइगंफ्राव फ्रायानो जेनेबा ओ मुलि बा माखासे जोङो मुलि होनाय जोङो बेखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो नोंथां।
ओं ओं।
औ जायनि जाहोनाव जोङो जानानै मा बेखौ जोङो सुबुं माहारिफ्रा माने बारा जोरनायखौबो जों मोननो थांला बेबादिनो गोदो गोदाय माने गोबां बोसोरहालागै जोङो जोरोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो थाङोब्ला बा मैगं थाइगं बा जानायनि थाखायनो जोङो मा जोङो मा-माखासे ओ जोङो सुबुंफ्रा बा जोरनायखौ जों बारा जोरनायखौ जों नुनो मोनला आरो नोंथां
औ औ।
औ आथिखालाव जों नायोब्ला जोङो गोबां बेबादिनो जोङो बेफार फालांगि खालामनाय बा जोङो माखासे बर'फ्रानो बा बर' आइजोफ्रानो बा बर' हौवाफ्रानो गोबां रोखोमनि जोङो ओ हाथाय बाजारफोराव जों फानहैनायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो। बेबायदिनो जेनेबा माखासेजों आथिखालाव नायोब्ला जों मैगं थाइगंखौ माने गुबुन हारिफोरनिफ्रायबो जोङो माबा बायस'नानै बर'फ्रा माने बेफार फालांगि खालामनायाव बायस'नानै मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरनि जेनेबा बिजानु बा माखासे मुलि होनाय आथिखालाव जों फ्रायानो जों जेनेबा मैगं थाइगंखौ मुलि होनायखौ जोंङो जानायखौ जों थारैनो नुनो मोनसै नोंथां नङाना ओमबा? औ बेबायदिनो जेनेबा बायस'नानैहाय माने बेफार फालांगि खालामनायखौबो जौ गोबां नुनो मोनसै आरो बर' आइजोफ्रा गोबां माने बेबायदिनो ओ माखासे बेफार फालांगि खालामनानै न'खर खुंनाय बा जानायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बेबायदिनो जेनेबा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जों जेनेबा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जानानै माखासे ओंख्रिनि बेलायावबो जों गोबां जेनेबा गोथाव गोथाव ओंख्रि जों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जेनेबा सबायजों बा सबायजों दाउ नङा होनबा नोंथां?
औ औ नों
औ बेबादिनो अनलाजों एम्फौ बेबादि मोनसे फेभरेट बर'नि थाखाय। अनलाजों एम्फौआ जाहैबाय जों गोदो गोदाय जेनेबा अनलाजों एम्फौबा सबायजों दाउ बे गोदो गोदाय माने बर'फ्रा बा बर'फोरनि जेनेबा आलासि जालायनाय समाव जेनेबा ओ आलासि जाफैयोब्ला बेबादि दाउजों बा सबायजों संनायखौ जोङो जोबोद गोथाव मोननानै साननानै लायोमोन आरो नोंथां।
ओं ओं।
बेबादिनो जेनेबा सोरनिबा न'खरावबा ओ जाथि बा खुरमा फैयोब्ला बेबादिनो ओंख्रि संनानै जाहोनायखौ जों थारैनो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। औ आरो बेबादिनो जेनेबा ओ गोबां ओ मैगंफोर संनानै जों जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो रुनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो बा एवफ्रामनानै जानाय बा लाव लाव संनानै जानाय जों गोबां रोखोमनि जों मेनानै जानाय गोबां रोखोमनि जोङो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेबादिनो जेनेबा जोङो ओ बेबादिनो मैगं थाइगं ओ जेनेबा बे मैगं थाइगंनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला। ओ गोबां बेबादिनो न'खराव गायनानै जेनेबा न'खरावनो जोगोनार बा लाव बायदिसिना आलु बा फान्थाव गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं गायनानै जों न'खरावनो जानायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव नायोब्ला। गोदो गोदाय थ जों माने मैगं थाइगं गायनायखौ जों। ओ खोब ओ खम बिबांनि जों गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बा नुस्रायानोमोन। गोदो गोदाय जों बर'फ्रा जोङो माने ओ हाग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां। दिनाव मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जों जानायखौ नुनो मोनो ब्रा नोंथां।
ओं ओं।
औ आरो बेबादिनो जेनेबा मैगं थाइगंनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां, मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो गोबाङानो बुंलां खाबायानो, दा हम बेनि गेजेरावनो आं फंनैसो बुंनो सानो। सानदों आरोना ओ जेरैहाय ओ बिदिनो जेनेबा नोंथाङाबो बुंलांबाय गोबां रोखोमनि मेगं नि मुंफोर बा मैगंखौ जेनेबा माबोरै जायो। बर'फोरा माने मिथिंगानि मिथिंगायाव थांनानै जा संसार जाबोनाय हिसाबै। माने बिसोरो फोरखौथ' मिथिंगायावनो बांसिन बुथुनानै जाबो खादोंआनो माने बायनानै जानायानो खम, आरो गावसोर जेनेबा जानो आन्थाखौ गावसोरनि न' सेराव बा इदिनो बारियावहाय खनासेबाबोथ' गायनानै जाबोखादोंआनो ने जाखायो आरो दासिमबो। आरो बेबायदिनो जेनेबा बेनि अनगायैबो बिसोरो जेनेबा खायसे बुस्थुफोरखौ मिथिंगामोननाय बा गावसोर गायनानै जायालासिनो माने मिथिंगायावनो हारसिं रज'नाय एबा हारसिंनो जेनेबा उजिनायफोरखौनो बिसोरो माने खुनथुमबायनानै जानायखौबो जों माने नुनो मोनबोदों आरोना। जेरैहाय जों मोननो हायो माना मुनि बिदिनो दोस्रेम। बिदिनो जेनेबा लाफा सायख' बिदिनो भिनि माने बायदि रोखोमनि बेफोर आरो फुंखा बिफां बेफोरखौ माने इसोरो बुथुमनानै जाबोदों आरोना आरो जेनबा। बेनि गेजेरावनो आरो मैगं थाइगंफोरखौ। माने आथिखालावथ' आरो नुनो मोनसै माने गोबां। माने दिहुनथाइ खाल दिहुननो थाखायनो बिसोरो जेनेबा गोबां बायदिसिना। मुलि हासार बादिनो इउरिया बा रासायनिक हासार बेफोरबायदिखौ बाहायनाय। नाथाय गोदोनि समावहाय जों नुनो मोनो मोन माने मैगं थाइगं गायनायावहाय बिसोर बांसिनानो जेनेबा न'आवनो थाखा थाखानाय मोसौ मोसौआरि थाखोयोमोन बा बर'फोरा मोसौखौ फिसिखायोमोन आरोना। दा बेफोरो।
औ
मोसौफोरनिनो खिखौनो माने इसोरो हासार महरै बाहायनानै। माने बेफोर गावसोर गायनाय मैगंफोरावनो माने सारलानानै होयोमोन आरो जायनि थाखाय बिसोर माने। जों नुनो मोनबोदों माने बेफोरबायदि जेनेबा। मैगं थाइगं बा बिदिनो जेनेबा अर्गेनिक बा न'आवनो बा जायखिजाया गायनानै जानाय मुलि गैयै। माने हासार जेनेबा न'निनो हासारखौ बाहायनानै जानाय बेफोरबायदियाव माने। गोदोनि मानसिफोरनि देहाया माने। साब माने ओ माने बांसिनै माने मोजाङै थायोमोन आरोना। नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो माने। नोंथाङाबो बुंलांदों माने गोबाव जोरा होननानै बे माने नों नंगौ आरोना सैथो बाथ्रा जेनेबा गोदोनि समावहाय जोङो बांसिनानो सुबुंफोरा माने ओ आथिखालनि बायदि जेनेबा मस्ला मस्लि बिदिनो थाव बाहायलाबायामोन। ओमफ्राय बिसोरो माने बांसिनै रुनानै जायोमोन। बेफोरबायदियाव माने बिसोरनि देहाया माने जेब्लायबो माने गोख्रों बा थाजिम थायोमोन आरोना जायनि जाहोनाव माने गोदोनि सुबुंफोरखौ जोङो जौसेनि बारासिमबो माने जोरनायखौ जोङो मिथिबोदों बा नुबोदोंबो आरो खायसे खायसेखौ। नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो माने बेफोरबायदि जेनेबा जौसेखौ थ' जोङो रायज्लायजाथावा आदिखालावहाय माने द'जि बोसोर जायोब्लानो मानसिया माने खायसे-खायसे थैबावोसो बेनि माने बेफोरबायदि दिनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा हासार होनाय मैगंफोरखौ जानाय आरो आथिखालनि मैगंफोरा जेनेबा दोननानै जाजानाय बुस्थु नङा। जेनेबा दिनै लाबोदोंबा दिनैनो जानांगौ गाबोनसिम थायोब्लाथाय सेवनाय बेफोरबायदि जोङो थासारिखौ आथिखालाव मोननो हायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो हासार होनाय बुस्थुआ मालाबाबो गोबाव जोरा। बिनिखायनो माने दोननानै जाजालायनाय बा बायदि बेफोरबायदिया माने मोजां नङा आरोना। दा जोङो बेखायनो बुंनो हायो माने बिदि हासार होनायनि जाउनावनो माखासे सुबुंफोरनि आयुआ माने खम जालांदों। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा आयु खम जानायनि अनगायैबो जोङो। बायदि रोखोमनि केन्सार बिदिनो जेनेबा किडनि स्टन इदिनो बायदि रोखोमनि माने जाफेरै जाफेरै बेरामफोराबो माने जों सुबुं मोनावहाय जानो हमदों आरोना आथिखालावहाय। दा जोङो बेखौनो बुंनो हायो जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायावहाय ओ आथिखालावथ' आरो बेफार फालांगिनि बेलायाव थ' बांबायानो जेनेबा खायसे-खायसे सुबुंफोरा थ' जेनेबा बेफार फालांगिखौ बारायनो थाखाय गुबुननि हाफोरखौबो लानानै बेफोराव बेफोर माने मैगं थाइगं गायनानै जेनेबा गोबां माने हासार होनानै दिहुनथाइ गोहोखौ बांहोनानै बिसोरो माने गोबां मुलाम्फा जानायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनो। नाथाय जोङो बेफोरबायदिसिम जुदि सोलिबाय थायोब्ला जोङो माने सुबुंफोरा गोबां खहा दं होननानै आं सानो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि मैगंखौ जायोब्लाथ' जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानायाथ' गोजाननि बाथ्रा जों माने थाबैनो बा उन्दै बैसोआवनो आथिखालाव माने बेमार आजार जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना। दा जोङो इखौनो बुंनो सानो जेनेबा मैगं थाइगंफोर खौ जेनेबा हासारखौ बांद्राय बाहाय नाङा जा हासार बाहायो बे गासिबो जेनेबा जोंनि उदै सिङावनो थांनाय बायदि जाजोबो नालाय जायनि जाहोनाव जों बेमार आजार जाजोयो। आरो बेनिखायनो जेनेबा जोङो हासार बाहायोब्लाबो जेनेबा गोबोरखि हासार बिदिनो बोरमा खिनि हासार बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि दाखोर दालाफोरनि सेवनाय हासार माने बेफोरखौ बाहायोब्ला जों माने साबसिन जायो आर ना मैगं थाइगंनि बेलायावहाय।
नंगौ ओम।
बेबायदिनो जेनेबा आरो बुंनो हाबावो जोङो माने मैगं फोरखौ आथिखालाव नुनो मोनसै जे माने ओ दैज्लांनि दैज्लां बोथोरनि मैगंखौ जोङो आथिखालाव मेसें बोथोरावबो मोनहैयो आरो मेसें बोथोरनि मैगंखौ जोङो आथिखालाव दैज्लां बोथोरावबो मोनफैयो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर हासार होनाय हासार होनानैनो गाससिबो बुस्थुखौ माने ओ दैज्लां जा एबा मेसें जा माने मोननैबो बोथोरावनो जोङो माने दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
ओम ओम
माने जोङो बोथोरनि मैगंखौ बोथोरावनो जानो रोंनांगौ होननाय मोनसे बाथ्राबो दङ बे माने थिगआनो जेनेबा जों जा बोथोरनि मैगङा जा बोथोराव ओंखारो बे बेफोर मैगंखौसो जों जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बोथोरनि जेनेबा बोथोरनि बारगा मैगंफोरखौ जायोब्ला जोङो माखासे खैफोद गोनांबो जायो आरो जों बुंनो हाबावो जे आथिखालावहाय माने गोबां माने बायदि रोखोमनि दिहुनथाइफोर जेरैहाय ओ बिदिनो माने नुफेरै खोनाफेरै माखासे मैगंफोरखौबो जों आथिखालाव जानायखौ नुनो मोनसै जेरैहाय जों नुनो मोनो फुल कफिनि बेलायावहाय आथिखालावहाय माबा गोमो फुलकपि बा गोथां फुलकपि बिदि बिदिबो ओंखारलाय लांसै बिदिबायाददिनो माने जेनेबा बायदि रोखोमनि माने फुल कपि जों आथिखालाव नुनो मोनो आरोना दा बेफोरखौ जानाया जोंनि थाखायबा आं बारा मोजां नङा होननानै सानो आरोना आरो जेनेबा मैगं थाइगंनि बेलायावहाय माने मुलाम्फाबो जायो मुलाम्फा जाद्रायबो नङा मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय जानो थाखाय माने बयबो मैगं थाइगंखौनो नांखागौ आरो बिनि सायाव जेनेबा टाउन सोहोराव थांनानै फानहैनो बा बेफार फालांगि खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां बाव। मानो होननानै बुङोब्ला टाउन सहराव जेबो मैगं थाइगं गायनायनि सुबिदा थाया। बेफोरनि माने बेफोर थानाय सुबुंफोरा गासिबो माने जेनेबा गावब गाव गसंथानाय बा गावबा गाव आथिङाव गसंनो हाखानाय जायनि जनावसोराने बांसिन बिसिनि बायनानै जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा जोङो थाउन सहराव थाङोब्ला मुलाम्फाखौ बांसिन मोन आरोना फाननो हायोब्ला बेनिखायनो आं बुंनो हायो जेनेबा टाउन सहरावहाय मुलाम्फाखौ बांसिन मोनो गामिनिख्रुइ गामियाव मानो होननानै बुङोब्ला ओ बयनावबो न'खर न'खर थाजोबखायो नालाय मैगं थाइगंफोरा ओंखायनो बारा बायनाया एसे खम जायो आरो ना दा नोंथां समाबो जाबाय हबा ना?
औ दे दे